हेल'
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ
औ नोंथाङा दा मा खालामदोंमोन?
ओरैनो दङ आङो दायो।
औ होमबा नोंथाङा फ्रिखाना? ओ नोंथाङा फ्रिखाबा आं ओ नोंथांजों ओ अनला ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ
सावरायजागोन ना?
सावरायजागोन।
औ ओ अनला ओंख्रि होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो बियो ओ बेखौ जानो बयबो मोजां मोनखायो आरो बेखौ जेनेबा बेदरफोरजोंबो जायो। बा ओरैनोबो जायो ना आरो बुंनो थाङो ओ अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोब्ला ओ दोरोङारि ओंख्रिबो होनजायो ना?
औ
ओम आरो जेनेबा बेखौ मारै सङो आं बेखौ खिन्थागोरोसै ओ सि गाङावनो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो माइरं नांग्रोगौ आरो बे माइरं औ बे माइरंखौ जोङो उवाल उवाल गाहेनजों देनानै लागोरानै आरो बेखौ जेनेबा ओ देखांनानै एसे बरननानै खुरैफ्राव बा बबेबा गामलाफ्राव जोङो से मिनिट बा नै मिनिटनि थाखाय दोननाय जायो।
औ
आरो औ बेनि उनाव जोङो जेन साराय लानानै जों सारायाव ओ बेदरफोर एवबाय बा बायदिसिना एवगोरानै जोङो उनाव अनला ओंख्रियाव ओ दै लगायनानै बा
औ
ओ बे बेदर एवनायाव जोङो बेखौ होबाय आरोखि ना? औ आरो बेनि उनाव ओ आं माबाफोर जेनेबा नोंथाङा माबाफोर होनो नागिरदों नामा आं माबाफोर थालांदोंबा बेखौ बुंनानै होदो नोंथाङा
औ अब्ला आङो अनला ओंख्रिखौ माबादि सङो नोंथांनिसिम फंनैसो फोरमायना होनोसै
औ जागोन दे
जोङो अनला ओंख्रि होनबाथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ। बियो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि एबा बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो आथिखालसिमावबो जाबोबाय थानाय बे मोनसे ओंख्रि
औ
ओ अनला ओंख्रि ओ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं नांग्रोगौ
औ
ओ माइरंखौ जोङो दैयावहायो से घन्टा नङाबा नै घन्टानि ओ सोमनानै दोननाय जायो,
औ
बिनि उनावहाय जोङो माइरंखौहायो बोखांनानै ओ नै मिनिटसो बोखांनानै दोननाय जायो, बिनि उनावहायो जोङो उवाल गाइहेनजोंहाय जोङो देनानैहायो गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो
औ
अनला ओंख्रिखौहायो जोङो मोननै रोखोमै जानाय जायो
औ
जेरै सोरबा खारैजों मोनसे जानाय जायो । एबा थावजोंबो मोनसे जानाय जायो । खारैजों जायोब्ला जोंनो गिबियावनो खारै नांग्रोगौ जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ ।
खारैखौहायो जोङो बानायनो थाखाय थालेर थालेर फिफांखौ दानफायनानै जोङो बिनि फस्लाखौ जोङो जिरनानै सानदुङावहाय फोराननानै दोननाय जायो ।
औ
जेब्ला बे थालिर फस्लाया रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय सावनानै हांगार खालामनाय जायो बे हांगारानो खारै जाहैबाय ‌।
औ
खारैखौ जोङो रैसि खालामनो थाखाय जोङो ओ थं खुगा नङाबा जोङो नालेंखर जाखांनाय जि खलथा बिदि होनोना बर'फोराथ' बाहायो बेखौ गोदो बाहायोमोन आथिखालावसो नुनो मोनला, अब्ला बेखौहाय जोङो उनथिंजाय हाय फिसा सु्फलुंनानै जोङो बे खारै जि फाउदार खालामनानै लादोंमोन जों सावनानै बेखौ जोङो बे खलथायावहाय होनानै जोङो सायावहाय दै होनाय जायो । दै होयोब्ला सिंजों जे जोङो सुफ्लुंनानै लादोंमोन । बिनिफ्रायहाय सायाव दै लुनानै होयोब्ला ओ थबथिं थबथिं दैयाहाय गनानै ज' जानानै जों बे खारैया जेब्ला बायो दै बायदि बि खारै जायोना बेखौहाय जोङो अनला ओंख्रियाव होनाय जायो । अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो बिदि अनला ओंख्रिजोंहायो जोङो ना नङाबा बेदर होफायोब्ला जोङो गिबियावनो एवनानै लाग्रोनाय जायो ।
औ
एवना लाखांनायनि उनावहायो जोङो दै होनानैहायो जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो अन गुन्दैखौहायो सागं नङाबा खोस्लिजों लासै लासै एरनानैहाय अन गुन्दैखौ होनाय जायो । नङाब्ला सोरबा सोरबा दैजोंहाय गलायनानैबो होनाय जायो आरो ।
औ
अनला ओंख्रिफोरावहायो जोङो बिदिनो मेवाइ औवा मेवाइ बायदिसिनाखौबो होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
औ अब्ला अनला ओंख्रिखो जोंङो बिदिनो अनलाखौहाय अन गुन्दैखो होखांनानै ओ खारैखौ होनाय जायो। ओमफाय जि ना बेदर बिब खौ होनो गोसोखौ जोंङो गोदौनाय समावहाय होसन्ना होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
बिनिफ्राय जोंङो खारै नांनाय नाङैखौहायो जोंङो नायनानैहाय खारैखौ होफिननाय जायो आरो।
औ।
अब्ला ना ओ। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? अनला ओंग ख्रियाव हायो मा मा हो-होनाय जायो एबा मा मा ओ मुवाफोर होनानैहाय संना संनाय जायो।श? नोंथांङा एसि फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन दे। ओ आं गोबां मिथिखौनो मिथिनो मोनबाय दा नोंथांनिफ्राय अनलाखौ मारै ओ सङो बा ओ खारदैखौ मारै बानायो बेखौ आं नोंथांनिफ्राय ओ मिथिनो मोनबाय गोबाङैनो। आरो आं मेरला नुनो मोनो गोबाङानो नुनो मोनो ओ अनलाखौ बेदर होआलासिनोबो जायो। ना औ बेदर होआलासिनो अनला मायाव गोबां मानसिफ्रानो ओ सोरबा सोरबा थमेट'फोर होयो।
औ।
औ आरो नङाब्ला अनलाजों बै ओ फाथो दंना फाथो । फाथो फाथो गोरान नारजि। जायखौ जों होनो नारजि। नारजि ओ बेखौबो सि फ्लेनानै अनलायाव होनाय जायो।
औ नोंगौ ।
बिदि रोखोमैबोज जायो, मानसि मानसिफोरा आरो नोंथांङाबो बुंखादों ओ अनलाजों बे मेवायजों जायो।
औ।
औ ओ बेदर बेदर होआलाबानो ना होआलाबानो अनला ओंख्रिया ओबो मिरामिस बायदियै जाजायो आरो।
औ नंगौ
औ आरो ओ अनला ओंख्रिखौ गोदोनि जोंनि बर'नि ओ हाबा हुखाफ्रावबो होयोमोन ना? दोरोङारि जोंनि बर' हिसाब हिसाबै औ नोंथाङा एसे बे हाबा हुखायाव अनला ओंख्रिफोर होनायनि बारै एसे आंनो खि थानानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां । हाबायाव ओमफायो ओ अनला ओंख्रि होयो होनबा गोदोनि दिनाव होयोमोन । नाथाय आथिखाल मुगायावहायो बांसिनानो होनायखौ नुनो मोनला नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
मानो होनबा गोदोनि बायदि जोंनिया आथिखालाव बेफोरबायदि थासारिया बारा गैला
औ
ओ अनला ओंख्रिखौ जोङो हाथासुनि खुरनायफोरावहायो ओ हिनजाव गोदानखौहाय संहोनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
गोदिन गोदोनिफ्राय लानानैहायो दासिमावबो जोङो बेफोर हाबाफारिखौहायो नु नुनायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो
औ
अनला ओंख्रिखौहायो ओ हिनजाव गोदानखौहायो हाथासुनि खुरनायावहाय ओ हालदै होआलासिनो बेदरफोरजोंहायो संनायखौहायो जोङो नुनो मोनदों। जेराव हिनजाव गोदानाहाय अनला ओंख्रिखौ संनानै हौवा गोदाननो खुरना होनायफोरखौथ' नोंथाङाबो ओ मिथिखागौ जानांगौ
औ मिथिगौ आंबो ओ बेफोरबायदि फालिनायखौ नुखांबाय
औ अब्ला बेबो मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि ओंख्रि नालाय बिनि खायनो दासिमबो बर' हारि या गारनो हायाखै होननाय बायदि मोनसे जानानै दङ।
औ
मानो होनोबा जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायनि जाउनाव जोङो बेखौहायो दा मोनसे दोरोङारि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि ओं ओंख्रि हिसाबै जोङो बेखौ दासिमबो जोङो जानो बावगारा नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
अब्ला जोङो आथिखालावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ हाबा हुखायावहाय होनायखौ जोबोद खमै नुनाय जायो आरो
औ
अब्ला नोंथांमोननि ओ जायगायावहायबो बेफोरबाय दि ओ जि अनला ओंख्रि संनाय हुदा बियो हाबा हुखायाव दङ नामा दासिमबो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा गोन ना
ओम हागोन
औ
औ ओ नोंथां होननाय बायदिनो आथिखालाव ओ खम नुयो जोङो अनला ओंख्रिखौ हाबा हुखारफ्राव होनायखौ नाथाय ओ दाबो जोबनो थाङाखै अबेबा अबेबा न'खरनि हाबाफ्राव जोङो बे अनला ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो ओ आरो थांनानै जोङो जाहैनोबो मोनो जोंनि बे ओ बर' हारिया दासिमबो बे अनला ओंख्रि नि ओ फालिनाय जेनेबा फालिथाय ओ बेफोरखौ ओ दिनैसिम बावगाराखै आरो ।
औ नंगौ नोंथां ।
आरो बावगारनोबो नाङा ।
औ
होनबा आं ओ नोंथांनिफ्राय दिनै अनला ओंख्रिनि बारै बिराद बुरजा मिथिबाय । एसेयावनो जाथ'सिगोन ना?
औ जागोन दे नोंथां ।
औ दे गोजोनथों